खोनादोना नोंथां।
खोनादों नोंथां।
आं नोंथांजों हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो ओ बर' फोरा दोरोङारि जानाय जेरै मा मा ओंख्रिखौ जोङो संनानै जायो आरो मा मा ओंख्रिया जोंनि थाखाय मा मा ओंख्रिजों संजा बिनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां सावराय जायो।
जों ओंख्रि होननानै बुंब्लाथ' जोंनि गाहाय ओंख्रिफोरानो जायैबाय जेरै सबाय खारै
औ
ओरै बिदिनो खुमब्रानि अनला खुम्ब्राजों दाउजों नङा जोगोनाथजों अमा बेदरजों बिदिनो ओ लोगोसे जोङो ओ मै मैथाजों नाजों नङा होमबा मैथाजों अन ओ अमा बेदरजों जों बिदिनो गोबां ओंख्रिखौ जोङो संनानै जायो नङा होमबा बे जोंनि दोरोङारि जानाय। आरो जों बेजों लोगोसे जोङो खारैबो संनानै जायो जेरै अनला खारै जेरै मुलानि अनला खारै बिदिनो जोङो लायनि अनला खारै थावजोंबो जाजायो जेरै अनलानि जेरै नाजों होयोब्ला जोबोर गोथाव जेरै मोज नाखौ मोजाङै एवफ्रामना लानानै उनाव जुदि गारनानै होयोब्ला जेरै अनलायाबो जेरै मुला बिलाइनि अनलायाबो जो बोरै गोथाव जायो नङा होमबा नोंथां अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय ओ खारै ओंख्रिखौ जोङो माजों माजों संनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां उम। जोंना ओ खारै ओं होनोब्लाथ' जोंना खारैआ माने माने जोंनि बर'फोरनि थाखाय ओ थाव गुबै होननानै जोङो साननानै लाजायो आरो। ओ रुजुनानै नायोब्ला मानोना खारैखौसो जोङो बांसिन मोजां मोनो। जों खारै ओंख्रि जायोब्ला आरो जोंनि ओ जोंनि माने गोदोनि ओ सुबुंफ्रा बुंङो आरो उदैया माने जोंना साफ साफा जायो ओमफ्राय जोङो ओ जों थाव जानाय बायदि ओ जोंहा उदैया गेस जायाबा बा माबा मोनसे जेंना सोमजिया जोंङो खारै जायोब्ला जोंना उदैया साफा जायो। ओ जेबो गेस बायदिसिना जानायनि जेबो प्रब माने जेंना सोमजिया। थिग बेबायदिनो जोंङो खा रैखौ जोंङो गुबैयै गिबियै जोंङो बानायनासो लानांगौ। बे खारैखौ जोंङो था-थालिर बिफांखौ जों दानना फोराननानै सावनानै बैनि हांगारनिफ्रायसो जोंङो बेखौ खारैखौ दै होनानै सरनानै जों बानायो ओ बिनि अनगायैबो जोंङो आरो माखासे जेरै सिबिं आरो
ओ ओं। बेसर बैफोरनि बिफांखौबो जोंङो ओ सावनानै जोंङो सा खारै खौ बानायनानै लायो दा थिग बेबायदिनो बै बे खारैजों जोंङो माने गोबां रोखोमनि ओंख्रि जों संनानै जायो ओ जेरै ओ ओ सबाय ओंख्रियाव जोंनो ओ खारैखौ जोंनो नांथारगोन। जेनेबा जोंङो ओ खारै होब्लासो बेयो सबाय ओंख्रिनि माने थावनाया फैगोन आरो जोंङो। सबाय ओंख्रियाव जों खारै होनानै जायो बेनि अनगायै जोंङो ओ अनला ओंख्रियावबो जोंङो खारै होनानै जायो।
औ।
बेनि उनाव जोंङो ओ नारजि ओंख्रियावबो जोंङो खारै होयो। ओ आरो जोंङो सजना बिलाइयावबो जोंङो खारै होनानै बेखौ जायो। ओमफ्राय जोंङो आरोबाव लाफा जायखौ मैखारि होनो ला फा लाइ बायदिसिना बिदिनो मैगं गोथां ओ बिदि बिलाइफोरखौ गलायनानै जोंङो खारै होनानै मैखारि संना जायो जायखौ जोंङो ओ मा होनो मै मैखारि होननानै बुंना बुंनाय जायो बे ओंख्रिखौ बेबायदि संनानै जायो। बेनि अनगायैबो जोंङो ओ माखासे माखासे जायगायाव बा ओनसोल लायै ओनसोल जोंङो मैथा बांगाल आरो मैथा गोखैयावबो खारै होनानै जा-जायो खारैखौ जों बाहायो बेफोर। ओंख्रि जानायावबो थिग बेबायदिनो बेफोर ओंख्रिफोराव जोंङो ओ खारैखौ बाहायनानै जोंङो ओ बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनो एबा बैफोर मेगंजों खारैखौ जोंङो जायो। बेबायदिनो आरो नोंथां खारै जानाया औ।
नंगौ नोंथां।
नोंथांनि बेलायाव नोंथांङाबो बेफोरनि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा बे खारै जा नायनि बेलायाव।
औ खारै जानायनि बेलायाव आं बेखौ फोरमायनो सानदों नों थांङा बुंलांखाबाय जोंङो खारै बेखौबो जों मिथिंगानिफ्रायनो जों गावनो बानायनानै जायो बरफ्रा नङा होमबा। जेरै ओ नों थांआ बुंदोंमोन थालिर फस्लानिफ्राय बानायनाय लोगोसे जोंङो बेसर साबानिफ्राय बानायनाय आरो लोगोसे जोंङो हायो सिबिं साबानिफ्राय बानायनाय बेफोरो जोंनि थाखाय जों गावगायनो बिखौ दिहुननानै जायो आरो मानोना जोंङो बाहेरनिफ्राय फैनाय सदा खारैखौ जोंङो गोबां बर'फोरानो इउस खालामो जों गाव गावनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बे बुस्थुखौनो जोंङो बाहायो आरो नेचारेल नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे जोङो खारै खौ जोङो बुंलांखाबाय मुला बिलाइफोरजोंबो जोबोर गोथाव जायो थालिर फस्ला जेरै जोङो थालिर बिफां बे ओरैबायसा गोथाव जायो अनला जायोब्ला दाउ बेदरफोरजों अनला जायोब्ला लोगोसे जोङो बेखौ गिबियावनो जों अनला जानोब्ला अन गुन्दैखौ देग्रोनांगोन नङा होमबा बेखौ होनानै जोङो बेयाव जोङो दैयाव गोदौनाय होनाय समाव जों बेखौ खाल्थायनानै होनांगौ आरो बेखौ ओ खा-खारेवजों बेखौ एरनानै होनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां बेजों साखोनानै होनाय जायो अब्लानो बियो सिथाबनानै थाया जाहाथे बिनि उनाव नोङो बेदर खौ नोङो मोजाङै एवनानै ला जेखौ जों हाब माने फिफ्टि पारसेन्टआनो बेदरा मोनफ्रामनाय बेफोर बेदरखौ नोङो एवफ्रामनानै नोङो बेयाव गारलाना होनांगौ आरो अब्लानो नोङो थालिर फस्लानि ओंख्रियाबो जोबोर गोथाव जायो बेयाव नोङो खारै एसे हो जेराव नोङो अब्लानिया बियो रुइलांगोन बेनि उनाव नोङो जानो हायो बेखौ जोङो बिदिबो जायो जोङो आरो लोगोसे नोङो ओ बिदिनो औवा मेवाखौबो नोङो अनला जानो हायो नोङो औवा मेवाखौ नों हानानै थिग बिदिनो बेयाव खारै एसे होनानै होयोबा जोबोर गोथाव जायो आरो आरो लोगोसे जोङो मिथिंगानिनो मोननाय जेरै फिथाइ जेखौ खोरदै होननानै बुङो नङा होमबा खोरदै फिथाइखौबो जोङो जायो थावजोंबो जाजायो बे अनलाबो जाजायो आरो आलुफोरावबो नोङो होनानै लोगोसे दैमा दैसायावबो मोननाय नोङो नाफोरखौ होनानैबो जोङो बेयाव जानो हायो आरो आरो आथिखालाव जोंनि बर'फोरा गोबाङानो ना हमनानैबो जायो नङा होमबा जायखौ जोङो दुब्लि फोथाराव जोङो नागिरनानै मोनो जेरै ना खांख्राइ बिदिनो ओ साम' नङा होमबा साम'आथ' जोंनि गोबां जोबोद मोजां खायद जायखौ जों जायोब्ला जोंनि गोदो आबै आबौमोना बुंलांनाय बायसा जोङो जेनेबा मेगननि पावारा गोजों जायो होननानै जोङो फोथायो आरो नङा होमबा नों थां जेरै आरो साम' लादाय साम' लादायखौथ' जों आथिखालाव मोनोनो थांला गोदोथ' जोंनि दंग' संग' फोराव जों गोबां साम'लादायखौ नुयोमोन जों गिदिर गिदिरखौ नङा होमबा दिनै गोमालांजोबनो हमबाय जायनि जाहोनाव जों दिनै जानो लुुबैब्लाबो बेफोरखौ मोनजाला आरो गोमानायनिबो जाहोन दङ जायफोराव दिनै आबाद फोथाराव जोङो रासायनक मुवा रासायनारि मुलिफोरखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा बिनि थाखाय जोङो बेखौ जों मोननो थांलिया आरो जोङो नाखौ जोङो दैमानिफ्राय लाना फैगोन बा सोरबा हा ओ बिदिनो ओ दुब्लिनिफ्राय सानानै जोङो सेन सानानै बा जेखाइजों गुरनानै जेरै थिग्रि ना मावा ना लोगोसे ओ मागुर ना बेफोर जे जोङो दुब्लि फोथाराव मोनो जों बेखौ लानानै जोङो जिखि जाया ओंख्रिजोंनो जों संना जाफैयो जेरै ओ लाइ मुलानि अनलाजोंबो बिदिनो नाजोंबो आरो ट ट मा बि बिदिनो जोङो मैथाजोंबो जायखौ जोङो न'आवनो फोनानै जानो हायो हा दख्लासेयावनो जों गायनानै बे खौ जानानै जोङो गरम बोथोराव जों जा नाजों जोबोर गोथाव जायो आरो
औ
बेजों लोगोसे जोङो जाबावो बै जोङो मिथिंगानि फरायनो मोननाय देरै सिब्रुफोरखौबो जोङो दुब्लिनिफ्राय खन्ना लाना फैनानै जों जायो लोगोसे खारं बिबारखौबो जोङो नाजों फो नाजों बेदरजों अनला जायो बर'फोरा माने मिथिंगानि गासै जिन्थुखौनो जोङो माने मैगं ओंख्रिखौ जों खानानै जायो थिग बिदिनो जों मैखुन थालिर मैखुन थालिर मैखुनखौ जायोब्ला जेरै नोंनि देहायाव बौनाय सानायफोरा दाग सिखोन थानायफोरा खारो होननानै जों मिथिया आथिखालिदनि जेरै बिबारखौ जायोब्ला नङा होमबा नोंथां बेयाव जोबोर नांगौ रोखोमनि आइरन थायो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गोनांथार बियो बेफोर रोखोम बुस्थुखौबो जों जायो आरो ओ नोंथांमोननि साइदआवहाय नाफोर गुरो ना गुराथाय नोंथांमोननि साइडआव आथिखाल
औ गुरो नोंथां गुरो ओ जोंनि ओ आथिखालावबो माने जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामिफोराव ओ जेखाय जों मा जेखाय खबाइ लानानै जोङो आइजोफोरखौ आ दुब्लि बा बिलो फोराव दायो दैज्लां बोथोराव ओ ना गुरनायखौ नुनो मोनो
औ
ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोङो अखा सेन ओ खाखि बेफोरबायदि ओस दुब्लियाव माइनि ओ आबाद फोथार ओ नि आलिफोराव खा सानानै ओ ना हमनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां औ बेबायदिनो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो आरो ओ माखासे जे फोरजों अ ना सारनानै सारनायखौ आस्रा जे बा बिदिनो बायदि रोखोमनि जेफोरजोंबो ना हमनायखौ जों आ नुनो मोनो बेबायदिनो ना हमना लाबोनानै बायदि मैगं थाइगंफोरजों जाफैयो जेरै जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला आ बैफोर मैगंफोरा जाबाय जोङो मो दायो दैज्लां बोथोराव मोननाय ना औ माबा मैगं जेरै ओ मैथा गोखा मैथा गोखै अ खुमब्रा बेनि उनाव जोङो ओ बेबायदिनो आरो माखासे ओ सबायबिमा जोङो गुबैयै जायो होनबा जोङो बे खुमब्रा ओमफ्राय मैथा गोखै मैथा गोखा ओ बेफोरजोंनो जोंङो नाखौ माने बांसिन जायो आरो बेफोरबायदिजों जानानै माने बांसिन मोजां मोनो मोनो मानोना बैफोराव जोंहा ओ बांद्राय माने हासार बायदिसि जा जेबो होनां होनांगौनि गोनांथि गैया जों बाहायाब्लाबो बे फोर मैगङा गाव हारसिंङैनो माने मोजांङै जायो
औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौ बेखिनाव फोजोबथनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां
औ गोजानथों नोंथां
गोजोन्थों नोंथां